अ हेलौ नोंथां ओ खोनादों ना? औ नोंथां खोदों ना औ--औ खोनादों नोंथां औ। दे अब्ला जोङो जोंनि बर' आइजोफोर आबो बेबायदिनो रां खामायनायाव बेफार फालांगियाव बेबायदिनो गोबांखोनो बेबायदिनो मावनाय नुनो मोनो बेबाय बेनि सो सोमोन्दै ओम सावरायनो हागोन ना नोंथां औ औ हागोन नोंथां। औ अब्ला जोङो सावरायनि बेबायदिनो औ जोङो बेबायदिनो गोबां दानि जुगाव नुनो मोनो जोङो बर' आइजोफोराबो बेबायदिनो हुवाखौ बेबायदिनो खामायनायखौ
औ
बेबायदिनो बाहायनानै गोबां
औ
मैगं थाइगं लाङो
औ
मोनो गोबां मैगं थाइगं बेबायदिनो गिदिर नानै बेबायदिनो। खोनानै लाङो औ बेबायदिनो खस्थ' बुहुद खस्थ' खालामनानै दिनै थाइसे थाइनै खामायनो थाखोय गावनि न'खरखौ बेबायदिनो सलायनो थाखै आरो गथ' गथ थाइफोरखौ फोरोंनो थाखाय दिनै जोंनि बर' आइजोफोराबो गोबाङै बेफार फालांगियाव आवगायलांबा बाय थांबाय आरो बिदिनो बेल' नङा आरो जोंनि बे बजारफोर खाथि खालाफोरावबो जोङो गोबां जोंनि बर' आइजो बेफोरखौ माने बेफार फालांगि फाननाय नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो बुहुद बायदिनो बर' आइजोफोरखौ स्ट्रं जानायखौ नुनो मोनो बेबाय दिनो गावनि न'खरखौ सलायनो थाखै गावनि हौवाजों हेफाजाब खालामनो थाखै बेबायदिनो ग थ' गथाइफोरखौ फोरोंनो थाखै बेबायदिनो गोबां बेफार फालांगियाव जो-जोङो बर' आइजोफोरा मु खुद जादों बेबायदिनो मावहैदों आरो नोंथाङाबो बेबायदिनो बे फार फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन।
औ औ आं होनबा बेबायदि समाव सावरायनो औ नोंथाङा खोनादोंना? औ। खोनादोंना नोंथां हेल'?
खोनादोंना? औ ओ बेबायदिनो ओ औ। जोंनि बर' आइजोफोरा बेबायदि बेफार फालांगि खालामोबा ओ ओ जोंनि आइजोफोर दानिया गोबां बेबायदि ओ
औ बिदिनो गोजान गोजान बेबायदि मैगं थाइगं फानहैयो
बेबायदिनो ओ आइजोफोरा बजारनिफ्राय बायस'नानै आरो गुबुन दाबसे जायगायाव बेबायदिनो ओ मोनि
मो मोनि
मोनि थाइगं बे मैगं थाइगं मोनै जायहा फानहैयो आरो बेबायदिनो बेबायदि
औ।
ओ जोंनि ओ न'खर गाव गावनि जिउ खुंलांनो थाखाय थाखा फैसा सुंस'नो थाखाय बेबायदिनो नोंगौ थाङो नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो। औ आरो आरो बेबायदिनो ओ ओ ओ बि फार फालांगि खालामनायावहा बेबायदिनो जोंनि आइजोफोरा दा गोबां बेबायदिनो हि इ हि रोङो जोंनि बर' आइजोफोरा बेबायदिनो हि दाना नानैबो गोबां बेबायदि औ फैसा आरो खामायो ओ रांखावरि खामायो बेबायदिनो हि खुन्दुं बिदि ब जाराव बायना लायनानै न'आवनो इसान बेबायदि
औ।
इसान हारि बेबायदि खुन्था बनायनानै बेबायदि अग्रन दख'ना आरो गामसा बिदिनो सादोर इन्दि सादोर आर'नाइ बेबायदि दानानैहा जोंनि बर' आइजोफोरा ओ बेबायदि रांखावरि बेबो खामायनो हायो आरो उम औ औ। आरो नोंथाङाबो माबाफोर रांखावरि औ।
नंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो सैथो गासैबो नंगौ बेबायदिनो जोङो गोबांथार बर' आइजोफ्रा बेबायदिनो हि दानानैबो बेबायदिनो न'खर सलायनो हाग्रा दङ' आरो जोङो नुनो मोनो जोंनि गामि बेबायदिनो हि दाना नै न'खर बेंनाय न'खरखौ नायनायाव सुंस' नाय बेबायदि जोङो नुनो मोनो जोङो बेबदिनो गावनो बेबाय दिनो न'आवनो बेबायदि खुन्दुं बायनानै बेबायदिनो मु स्रा सानानै आरो सोंनानै बेबायदिनो
औ
औवानि खुन्था बनायनाय बेफोरबायदिनो बनसिफोर गान्दो खानानै जोङो जिखौ दा जायो बेबायदिनो जोङो ब बर' आइजोफोरा बेबायदिनो गामसा बेबायदिनो आर'नाइ आरो दख'ना बेबायदिनो इन्दि सादोर आरो इन्दिनि दख'ना बेबायदिनो बुहुत रिगि रिगां मोजां मोजां बेबायदिनो आगर एरनानै जोबोर समायना बेबायदिनो दायो आरो गाव
उम उम हेलौ।
बो बेबायदिनो न'खर बेंनायाव हेफाजाब खालामो हायो आरो बेफोरखौ फोरोंनायावबो हेफाजाब मोनो बेबायदि बिदिनो जोङो जों गामियावबो हायानो बेबायदिनो हि दानो गोरों दङ बेबायदिनो गोबां इन्दि सादोरफोर दायो जों गामियावबो बेबायदिनो इन्दि सादोरफोरखौ बेबायदिनो गांसेयाव बेबायदिनो नैरोजाफोर बेबायदिनो लायो आरो इन्दि दख'नाखौ थ' खमावनो बेबायदिनो थामजि रोजा नैजि रोजा लायो बेखायनो जोङो बेफोर खौ दानो रोङोबा गावनो गावनि आखाइजों बेबायदिनो दानानै गाननो हायोबा जोबोद मोजां आरो रां आरजिनायावबो बेबायदिनो दानानै फाननो हायोबा बेबायदिनो रांबो आरजिनो हा हायो आरो नोंथाङा बेबायदिनो बेफार फालांगिनि सोमोन्दै मा मा आरो जोंनि बर' आइजोफोरा मावनो हाबावो? बुंनो हागोन।
ओ जोंनि बेबायदि आइजोफोरा आरो खामबावो होमबाला बेफार फालांगि खालामबावो होमबालाय बिदिनो मोसौ मोसौ फिसिनानैबो बेबायदिनो गाइखेर गाइखेर ओ बिदि फाननानै बो‌ बेफार फालांगि खालामनो हायो ओ
औ
बेबायदिनो ओ बोरमा हारि लानानैबो ओ बेबायदिनो फिसाफोरखौ फाननानै बेफार फालांगि खालामनाय जायो। आरो बेबायदिनो औ गोरान खेथि खालामनानै न'आवनो एबा न'आवनो एसे जग्रबसे जायगाफोर थाब्लाबो बेबायदिनो मैगं थाइगं बेबादि बिदियो गायनानै बेबायदिनो मोननाय समाव हा जोङो बेबायदि ओ फानहैनाय जायो बजार एबा सखाफोराव लांनानै बेबायदि सोलाय सल' बेबायदि फैसानि फाननाय जायो आरो बेबायदिनो औ जिउ खुंनो थाखाय बेबायदिनो फैसा आरो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो सैथो औ। नंगौ। नोंथां बुंनायाबो गासिबो सैथो नंगौ जों गामियावबो। बेबायदिनो आबाद मावनाय जोंबो बेबायदिनो रांखावरि खामायनो हायो जों गामि मियावबो फ्रायानो बेबायदिनो आबादबो मावो बेबायदिनो गो बां रोखोमनि आबाद मावनानैबो बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामो आरो। न'खर खुङो न'खर दायो बेबायदिनो गोबाङै बेबायदिनो फानलुनि खेथि आरो बेबायदिनो टमेट' नि खिथि आरो मिसिं बो आलुनि आलु गायनाय बोथोराव आलुनि खेथि बेबायदिनो खालामो आरो थुरमुस गायनाय बोथोराव बेबायदिनो मेसें बोथ थोराव थुरमुसफोरबो गायनानै बेबायदिनो ओ रां खामायो गामियावबो बेबायदिनो गोबां आबादफोर मावनानै जानाय आरो रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोनो आरो मावनायखौबो नुयो आरो अब्ला नोंथाङाबो नोंथांमोननिथिं मा मा खेथि खालामो हागोनना
ओ जोंनिथिं बेबायदिनो ओ आबादफोर मावो होनबोला फानलु ओ फानलुनिबो बेबायदि खेथि खालामनाय जायो औ दा दैज्लांआवबो बेबायदि फानलु गायनानै ओ थिं बोथोरथिं मोनहैनाय बेबायदि गायनानै फाननाय जायो आरो बेबायदि नो औ आरो बेबायदिनो दोंबावो फानिलाव फानिलाव खौबो जोंनिथिं गायो
नंगौ औ हेलौ खोनादों नोंथां औ खोनादों खोनादों औ
औ आरो बेबायदिनो ओ बिलाथि औ बेफोरखौबो गायनाय जायो जोंनिथिंबो
औ औ औ हेलौ खोनादों नोंथाङा खोनाया नामा औ खोनाबाय औ आंबो खोनादों औ अब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि बेबायदिनो सोलोंथाइनि फागै आबाद मावनायनि फागै सावरायनायखौ जोङो बेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां थाइमा
औ जागोन औ
अब्ला नोंथांनि बेबायदिनो मोजाङै खोनानो मोन मोनबाय सोलोंलायनो हाबाय अब्ला बेयावनोसै नोंथां गोजोन्थों
औ गोजोन्थों दे औ दे